थें
खोनादों ना आं गोजोन बेलासि नोंथां नोंथांजों आङो एसे बर' हारिनि जेरै मागो दमासि फोरबोनि बागै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
मागो दमासिया बर'फोरनि गुबै मोनसे रंजाथाइ फोरबो जेनेबा बैसागु बैसागु बादिनो दमासिखौबो जोङो रंजायो आरो आबादनि गाहाय हारिया बर' फोनि मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय बेयो फोरबो आरोना। दैज्लां बोथोरनि आबाद फसलखौ न'आव जेनेबा थिखांखांनायनि उनाव नो मागो फोरबोखौ खुंनाय जायो जोङो। बे फोरबोखौ फुस दाननि जोबथा हर आरो माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै सान थाम सानबै हालागै जोंहाय बे फोरबो खुंनाय जायो आरो। बे मोननै दाननि गेजेर समख'नो उम असमिया रावजों दमाहि एबा दमासिबो बुंनाय जायो। दमाहि सोदोबा बर' रावआव बे फोरबोखौ मुङाव दमासिबो फैयो। फारसेथिं माग दमासिनि बे फोरबोखौ बर'फोरा बांसिनानो मा मागो होननानैबो मुंख'योमोन आरोना। मागो फोरबोआ रंजा मोसा जानाय लोंनाय आयदाफोरजों बांसिन जायो आरो। जानाय लोंनाय फिथा सौराय जानाय बेफोरबायदि आरो। मा बे समाव बर'नि आइजोफोरा जौनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेदरनि आखाइ आरि जानानै जानायनि फारि। बयनिबो न'खरावनो सैमानि आ लान्जाय ओंखाम होलायनाय बाद उम होनाय बाथ्रानि मख'नाय जायो। बे समाव बयहाबो फिथा सावो, लारु सावो, सौरा आइ बेदद थियारि खालामो आरो बयनिबो न'खर न'खर बेखौहाय। पुष दान्नि जोबथा सानखालि एबा संक्रान्ति सानि बयबो न'खराव आइजोफोरा फिथा गुन्दैखौ देयो। जेरै जों बाहाय देयो होमबा सिगां आ सिगाङाव जों माइरंखौ सोमना लाग्रोबाय। बेनि उनाव जों माहाय देयो? उ उवाल गायहेन एबा दिंखिफोराव देयो। देग्रा अस आरो दाथ' बांसिन उवाल गाइहेखौ बाहायला। बांसिन मे मेसे ओम बिरों दामिनदो दिहुननाय मे क्सि मिसिन बिदिफोरावबो देयो आरो खायसे। बिनि अनगायैबो जोङो गोदान संग्राय सान्द्रि गुबुं बाहायनानै अन गुन्दैखौ देनायखौ बेजोंहाय सालिनाय जायो। आरो फिथा सिथाव सावनो थाखाय थियारि खालामो आरो। फिथानि थाखाय जोङो जोसा माइरं आरो सिथाव लारु नि थाखाय जोङो माइब्रा माइरंखौ बाहायनाय जायो आरो। खायफा गामिफ्राव माइबा माइरंनि ओ सबाय गोरान एवनानै गुन्दै देनानै सौराइ गोरान एबा सौराइ फिथा बानायनाय जायो जेनेबा फिथि फिथा लारु बानायनायनि अनगा। गायबो आरो। माइब्रा माइरंखौ सौराइ हमो हमोबो आरो एवोबो आरो सौराइखौ जों बाहागोनि जोङो बानायनो हायो आरो। खोनादों ना नों थां हासुं फिथाबो जोङो बानायनाय जायो आरो। संक्रान्ति सानखालि देनाय बे हरनिफ्राय फिथा सिथावखौ जार सावजेननाय जायो आरो। बेफोरखौ मानसिफ्रा खुगायाव होनाय आगोल मोसौफोरनो जाहोग्रोनाय जायोमोन आरोना। आ जायनि उम बेनि अनगायैबो मानसिफ्रा जोङो मोनजायो बिसोरनो सिगां गोदान आबाद एबा फसलनि जाग्रा मुवा जाहोग्रा जाहोग्रोनाय जायो। मानि थाखाय होमबा बिसोरखौ मोसौआसो जोङो जाग्रा मुवाफोरखौ बान ना होयो। जेरै माइ फोरखौ जोङो माइनिफ्रायसो जादों नालाय बे फिथा लारुआ बिनि थाखायनो जोङो मोसौजों सो हालौनानै मोनो नालाय ओंखायनो बिसोरनो सिगां जाहोग्रोनाय जायोमोन आरो। ओम उम बिनि अनगायैबो आ आरो गज आनान गसायनो बावो आरो गोथैफोरनो थैनानै थांनाय न'खरफोरनोहाय बावहरनाय जायोमोन आरो। बिनि अनगायैबो जों अखानायै फुंफोराव मानसिफ्रा बेफोर जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौ आखाय होयो बिनि बिसोर जाखां बिसोनो बावखांजोबनायनि उनावसो जोंहाय मानि जा बेफोरखौ जाग्रा मुवाफोरखौहाय जायो आरो मागो दाननि गिबि सानखालि जोङो हरावहाय मा खालामनो बयबो दु बोस्रां लोबस्रां खालामो सान ओंखारनायनि आगोल बिलो एबा दैफोरमाफोराव अर सावनानै बेला सोरबा बेलागुर जेरै माइ गाबनि मोनसे माइहंबायदि बानायनानै अरखौ सावोमोन आरोना दुगैनायखौ जोङो जेरै दाउखा सिला नुब्ला बादुला जायो होननानै फोथायोमोन आरो
औ।
बेनिखायनो जोङो थाब थुब थाब दुगैयोन आरो ओइदिनखालि मागो दाननि एबा मागो फोर बो खखाब मावलायनाय गुसुआव दुगैनानै बेलागुर अर सावनाया मोर मोरगिरा आरो नोरजियाफोरा राखाङो होननानै सानोमोन आरो ओ आ खालि जों दुगैयोमोन नालाय जेनैबा नोरजिया माबाफोराहाय बेरामफोराहाय माबाफोर दुरबल जानायफोराहाय खारो होननानैओदिनखालि गोजां बोथोरबाबो अखा मावलायनाय गोजांबाबो जोङो दुगैयोमोन आरो मागो फोरबो मख'नायाव जेरै आयदाफोरा जादों बाख्रिनि सोरगिदिं इन्जुर बेखौ गोबोरखिजों ओ गोथां लिरनाय जायोमोन मान मा होनबा जोंहाय ओदिनखालि गोबोरखिजोंहाय मा बाख्रिखौ लिरस'नानै दोनोमोन आरोना
औ।
नि बेखौ फुंबिलि जेरै ब्रै बाजि बि गासो मोनो बे समाव जों लिरनाय जायोमोन आरो बिखौ लिरस'नायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जेनेबा बिमा माइनावआ बायजोआव ओंखारलाङो लाङा होननानै जोङो फोथायोमोन आरो बेखौ लेरस'नानै दोनोबा बेनिफ्राय जोङो बाख्रियाव मा माइनाव अरफोर दान बेफोरो दा सोलिमोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो मा खालामो मागोनि गिबि साननि फुंबिलियाव दाउखा सिला नुवानि आगोलनो बेखौ बेेर'खांनायनि उनाव जोङो फिथाइ थाइग्रा बिफां लाइफां जेरै माइज जेरै थाइजौ खान्थाल बायदि बायदि जेरै बिफांफोर थायोना जोंनियाव जाग्राफोर बेफोर खौहाय जोङो माइ जिगाबजोंहाय खाथेनानै होनाय जायोमोन आरोना
उम
जाहाथे बेफोरहाय ओ फिथाइया थाइनाया थांगारा होननानै ओमफ्राय बेफोरखौ खानानै होयोबा फिथाइ थायग्रा बिफांफोरा बांसिन थायो होननानै फोथायोमोन आरो बाथौ धोरोमारिफोराहाय दाउलाबो बोलि होनाय जायोमोन आरो ओइदिंखालिनो।
औ।
ओमफफ्राय गुबुन फारसेथिं ब्रह्म धोरोमनि बर'फोराहाय मागोफोरखौ मागो एबा पुर्निमाफोरा हुमा सावनानै सिबियोमोन जेनेबा आवाथि सावनानै बर'फोरनि मागो फोरबोनि मोनसे गोनांथार आयदाया बेलागुर सावनाय दमासियाव बेलागुरस लुनो थाखाय बेसेबा सान आ आगोलनिफ्रायनो माजिखौ बुथुमनानै दोननाय जायोमोन आरो माय दमासिनि जेरै जोबखालि बेहाय सावनाय जायोमोन। औवा गोरलै गा बेवहाय माइ जि गाब थालिर बिलाइ गोरान बिलागुर बिलायखौ लु नाय जायोमोन आरो औ माइजगा औवा माबा थालिर बिगुर गोरान ओमफ्राय औवाजोंहाय बिनि अनगायैबो लावखार ओंखाम जानाय जोङो बेहाय ओइैनखालि जोङो लावखार ओंखाम जायोमोन आरोना। बिनि अनगायैबो जोंहाय दैमा एबा बिलोफोराव दुगैखांनायनि अनगायैबो जोङो गामि गामि थांनानै फिथा लारुफोरखौहाय मागिनानै जायोमोन आरो नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि बागै माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ नोंथां आङो नोंथांनिसिमहा जोंनि बर' हारियाव बा बर' समाजावहाय जों बे उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो मानि थाखाय जायो आरो माबोरै जायो बेखौ माबोरै होबथानो हागोन बेनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों फंनैसो सावरायनो सानदों। दा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय होनोबा जों बयबो मिथिखायोना? जे ओ स आ मोनसे आयेन खाना होदों जे हिनजावसाफोरा जिदाइन बोसोरनि गाहायाव हाबा जानो मोना आरो हौवासा गथ'फोरा मा नैजिनै बोसोरनि ओ सिगाङाव हाबा जानो मोना। दा बे जाया दाइन बोसोरनि ओ गाहायाव हाबा जायो बेखौनो मा होनगोन जेननो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेवहाय हमनानै लायो आरो दा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि थाखाय मानो मान जोंनि गेजेराव जायो होन्ना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव मा? सोलोंथाइनि आंखालावनो मा जायो? बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जायो आरो दा बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया सोलोंथाइनि आंखाल जायो नालाय जेनेबा जोङो ओ थोजासे सोलोंथाइ मोना आरो जेनेबा ओ सासे गथ'आ थोजासे सोलोंथाइनि आंखालावनो बे मा उन्दै बैसोआवनो हाबा जायो। जेरै उन्दै बैसोआवनो जेनेबा ओ बाराद्राय मबाइल बाहायनायनि गेजेरजोंबो जानो हाग जानो नो जेरै बिमा बिफाफ्रा जोंनिया ओ गथ'फोरनो जेब्ला ओ मेट्रिक पास जायो अ्लानो जोङो ओ मबाइल फन होयो नङा नङा होनबा नोंथां दा बे मबाइला फोरखौहाय गथ'फोरा मोजाङै सालायनो रोंनायाव बेबायदिनो मबाइलावहाय ओ बायदि रोखोम बेबायदि ओ सोरजोंबा रायलायनाय बा माब ओ बांद्राय बाहायनायनि गेजेरजोंनो मानो थाखाय जायो बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जायो आरो दा बे समावबो ज समावहाय लाइमोन समखौहाय जेनेबा बारहुंखानि सम होननानैबो रुजुनाय जायो ना? बे बारहुंखानि समखौ जोङो ओ गावखौहाय हमथानो हायियाव एबा सानस्लाबनो हायिआवनो बेफोरो जोंनि गेजेराव जायो नङा होनबा?
दा उन्दै बैसोआव हाबा जानाया गोदो गोदाय जोंनि गेजेराव गोबांथारमोन मानोना गोदोनि समावहाय मा ओ सोलोंथाइखौ एसेब मानि ओ बेसेन होआमोन जायनि थाखाय बे उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि गेजेराव गोबां ओ बां आरो जाय ओ उन्दै बैसोआवहाय हाबा जानायखौ जोंङो होबथानो थाखाय जो सिगांग्रोमा सोलोंथाइखौ लानांगोन आरो नङा होमबा नोंथां दा जेरैहाय जोङो समाजाव गोबां माखासे लेखा गोरों गोरों सुबुंफोर थायो जाय आरो से माखासे लेखा रोङै सुबुंफोरबो थायो बेखौहाय जाय सोलोंथाइ गोनां सुबुं सुबुं बे म गामियावहाय माखसे बेबायदिनो गनि सुबुं सुबुंफोरखौ ज' हानजायो लिंनानै मा खालामनो हायो माखासे मिथिंफोर जोङो प्रग्रामफोर जों खालामनो हायो नोंथां नङा होमबा दा बेबायदि मिथिं खुंनायनि गेजेरजों जों मा खालामनो हायो ओ बे माखासे समाजनि सुबुंफोरखौ जोङो मेगनफोरखौ बे समाजनि माखासे सुबुंफोरनि मेगनखौ जोङो बेखेवनानै होनो हायो जेरैहाय मा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो होबथानो जेरै सखारा जोंनोहाय मा ओ माखसे बोसोर बसोरसिमखौनो जोंहा मा सरकारा बेसेन नाङालासे सोलोंथाइ होखायो नङा होनबा दा बे बेनि उननि माखासे समखौहाय जोङो ओ फरायनानै जोङो आरो मा गावनि नाजानाय आरो न'खरनि माखासे बिमा बिफाफ्रा ओ नाजा नायजों गावनि गथ'फोरखौ मा मोजां सोलोंथाइ लाहोनो हायोब्ला बे ओ गथ' ओ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो मा होबथानो हायो आरो दिनै समाज माखासे लेखा गोरा सुबुंफोरा बेबायदि सम सम गेजेर गेजेर मा बेबायदि प्रग्राम बे हाबाफारिफोर लाहैनांगौ जेरै न्दै बैसोआव हाबा जानो जानायखौ बन्द' खालामनांगौ ओ आरोबाव जे उन बैसोआव हाबा जानाया जे जोंनि ओ गासैबो देहायारि आरो देहायारि मेलेम गासैबो खहा खालामो जेरै सासे ओ बैसो जायो गथ'आ हाबा जा जानानै बे गाव जुदि बिमा जानांगौब्ला बेमा जानानै बे गावनि गथ' खौ माबोरैहाय सामलायनो हानो आरो माबोरै बोसोन होनो हानाय नङा होमबा नोंथां? जे गावनो बे समावहाय मोजाङै रों रोंनाय नङा मोजाङै रोंजोबा बुजिसोबाखै संसारनि माखासे माखासे बेबायदि माखासे संसारनि मोजां गाज्रिखौ गावनो बिजिरनो हाया बे समावहाय बे गावनि सासे गथ'खौ बोसोन होनांगौआ गोब्राब आरो जायनि थाखाय बिनि बे बे समावहाय उन्दै बैसोआवहाय बिनि देहाया गावखौ बिमा जानायनि मोनसे सम न नङामोनब्लाबो बे समाव बिमा जानायावहाय बिनि गासै देहायारिया मा जालाङो खहा जालाङो आरो आरो बेबायदिनो जोंनि उन्दै बैसोआव हाबा जा बे गावनि देहायारि मेलेमारिल' खहा नङा बे मोनसे समाजनिबो मोनसे खहा खालामो। जेरैहाय मा ओ जोंनि लाइमोन ब समानो मा इयुननिबो मा जोंनि इयुन जोलै नङा होमबा? दा बे लइमोनफोरानो जु बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानानै आरोबा न'खर बेबायदिनो न'खरफोरखौ जोङो बायलाङोबा एबा सिलिंखार जालाङोबा जोंनि समाजा मोरै जौगागोन नङा होमबा नोंथां? दा जोंनि समाजखौ जौगााहोनोब्ला जोङो सोलोंथाइ फारसे जोबोद दावगानांगोन दा जोङो सोलोंथाइफोरखौ गारनानै ज ज बेबायदि उन्दै बैसोआवनो जानला मोनला हाबा जानानै जुदि जोङो गथ' गथाय थांनानै बिदि जोङो गावजों गाव बुजिलायै जायो। ब्ला जोंनि समाजा बोरै जौगागोन नङा होमबा नोंथां दा जोङो समाजनि माखासे मोजां हाबा मावनो थाखाय जोङो बेबायदि उन्दै बैसोआव जोङो मोजां आं साननो हानाय गियाना जोंनाव फैया थोजासे सोलोंथाइनि आंखालावबो जोंहा मा थायो बेबायदि समाजाव जेंनाफोरा सोमजियो आरो बेनिखायनो जोङो मा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जोङो होब खिथाथारनाया जोंनि थाखाय गोनांथार आरो नङा होमबा नोंथां? दा उन्दै बैसोआव हाबा जायनि सोमोन्दै आङो नोंथांजों बेखौनो सावरायबाय दा नोंथांजों सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन